हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
औ ओ गोजोन बेलासिनि नोंथांनिसिम आंनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां। औ नोंथाङा दासान्दि फ्रिैयैनो दङ ना?
औ नोंथां फ्रिैयैनो दङ।
औ औ ओ नोंथांजों आङो जेनेबा फंनैसो ओ सावरायलायनो होननानै आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादों नोंथाङा आंजों सावरायजागोन ना?
औ नोंथां सावरायजागोन।
औ औ ओ दे बिदिब्ला जोंङो सावरायलायदोनि ओ जेनेब्ला ओ जों थांना थानायाव बा जोंनि जिउ खुंनायाव जों माबायदि राहा लानानै जिउखौ खुंलांनो हायो बा जिउआव थांना थानो हायो बेनि सोमोन्दै नों नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन। ओ जिउ खुंनाय होनोब्ला जोङो बे जिउ खुंनायाव जों थांना थानो थाखाय थाखाय जोंनो जाग्रा एबा ओंखामखौ गोनांथार जायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो जिउ खुंनायाव जोङो गोबां खस्थ' खालाम खामानि मावनांगौ जायो नोंथां जाहे जाहाथे जोङोउ जोंनि जिउखौ मोजाङैनो दैदेनलांनो हायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो जिउ खुंनाय बुङोब्ला जोङो जिउ खुंनायाव गोबां खामानि मावनांगौ जायो जेरैहाय जोंहा ओ जेब्ला दैज्लां बोथोर सफैयो अब्ला जोंङो ओ माइखौ जोंङो हाजिरा मावनाबाबो बा न'आव थायोब्ला न'आव मावनानैब्लाबो जोंङो ओ बे माइखौ मोजाङै मावनानै जोंङो ओ माइरं बा ओंखामखौ जानाय जायो आरो नोंथां बिदिनो आरोबाव जोंङो ओ बे माइ माइ गायनायनि अनगायैबो जोंङो ओ गोबां खामानि मावनांगौ जायो जैरै जेराव जोंहा रां रांनि सहाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो सोरनावबा बा बहाबाफोर हाजिरा नांगौ जायोब्ला बेफोराव जोङो खामानि मावनोबा ह जिरा मावनो थांनानै बेवहाय जोङो जाय एसे रां मोनबोयो बे राङानो जोंखौ जोंनि जानाय जानाय बा नांगौ खामानि बा सोलोंथाइ लानाय बेफोरदियाव जोंखौ खहाय खालामो आरो नोंथां नोंथाङा एसे एसे नोंथाङाबो एसे फोरमायदो जिउ खुंनो राहा गाहायाव जोंनो मा मानि गोनांथि जायोबा माबोरै खुंलांनो हायो
औ नोंथां नोंथाङाबो बुंबाय जेरैहाय जोंनो गंसे न'खर बा जिउखौ खुंलांनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोंनि बिमा बा बिफा बिसोरो सांग्रां जानांगोन आरो नङा होमबा नोंथां गावनि गावनि फिसाफोरखौ गावनि फिसाफोरखौ फेदेरनो फोलावनो थाखाय बिसोरो जोबोद खस्थ' खालामनांगौ जायो बिसोरो थाइसेखौ थाइनै खालामनानै न'खरखौ खुंनांगौ जायो मानो होनना बुङोब्ला फिसा फिसौखौ सोलोंथाइ लाहोनाय बा गेदेर गोलाव खालामनाय गासैबो बिबानानो बिमा बा बिफानियाव थायो बिब्दिनो ओ बांसिन बिबानानो जोंना बिफानाव थायो रां बुथुमनायनि बिबानाव बा जिउखौ खुंलांनायनि बिबाना बिफानाव थायो जेरैहाय बिसोरो माजसे मावनानै रां आरजिनानै न'खरखौ सालायलांनांगौ जायो गथ' गथायखौ फेदेरलांनांगौ जायो सोलोंथाइफोरखौ मोजाङै होलांनांगौ जायो बिदिनो औ नांगौ होनांगौ जायो बिदिनो फरायनाय लिरनाय गाननाय जोमनाय बायदिसिना नांगौ बेसादखौनो बिसोरो बुथुमनानै होनांगौ जायो आरो मानो होनना बुङोब्ला सासे गथ'खौ फेदेरनो थाखाय जोंनो रांनि गोनांथि जायो बेबो नंगौ आरो गोबां रोखोमै दंबावो जेरैहाय सोरबाबा साख्रि मावनानै दानसायाव दानसेयाव थामजि रोजा ब्रैजि रोजा बेफोरबायदि रां मोनो बेफोरबायदिनि न'खरा एसे मोजाङैनो खुंलांनो
सोलिलांनो हायो औ
औ औ औ सोलिलांनो हायो बिदिनो बैफोरबायदि न'खरा एसे मोजाङै सोलिलाङो आरो आरो बिदिनो गोबां साख्रि मावनाय गोबां गोरों गोराफोरा इसोरना बिसे एसे खह'ससिन जायो मालाय। मानो होनना बुङोब्ला बिसोरा साख्रि दङ फैसा मासावनो मोनो। बिसोरनि जिउ खुंनाया एसे गोरलैसिन जायो नाथाय जायफोरबा सोलों फिथथाय गैया बा जायफोरा जेबो हा हु गैया बैसोरनि जिउ खुंनाय राहाया एसे गोब्राब जायो जायनि थाखाय बिसोरो न'खर खौ गारनानै बा न'नि फिसा फिसौखौ गारनानै गोजान गोजान जायगायाव खामानि मावहैनो गोनां जायो औ
औ
बिदिनो रां आरजि नोंथाङाबो बुंनोब्ला बुंजागोन जिउ खुंनाय राहाखौ आरोबाव माबायदि खुंलांनो हायो?
औ नोंथां ओ जिउ खुंनाय राहायाव जोङो नोंथाङा बुंलांनाय बादियैनो जायो आरो नोंथां। ओ जायफोरा साख्रिफोर थायो बेफोर सुबुंफोरनि थाख थाय ओ जिउ खुंनाया एसे ओ गोरलै जायो आरो नोंथां। आरो जायफोरा जोंना हा हु गैया बा थानो थाखाय न' बांबो गैया आरो ओ बेनि गेजेरजों जोङो ओ गथ'फोरखौबो सोलोंथाइ होनो थाखाय जोंनो ओ रांनि गोनांथि जायो ओ बे दि ओ न'खराव न'खरनि बा ओ न'खरनि बिफाफोरा ओ बे न'खरखौ मोजाङै सलिलांनो थाखाय ओ गोबां ओ खस्थ' खामानि मावनो थाखाय गोबां गोजान गोजान जायगायाव ओ थां खामानि मावनो थांनांगौ जायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो ओ बिफाया जेब्ला ओ खामायनो थांगोन अब्ला न'खरनि गथ' गथाय आरो सोलोंथाइ लानायनि बिबानखौ ओ जोंना आइजोफोरा लाखिनांगौ जायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ बिदिनो जोङो ओ गोबां ओ खस्थ' खालामनो गोनां जायो मोनसे ओ जिउखौ जोङो मोजाङै खुंलांनो थाखाय नाथाय जोङो ओ बे फोरबादि जिउखौ जोङो खस्थ' ओ खस्थ' खालामनानै जिउ खुंनांगौ होनोब्ला जोङो ओ बेफोर बायदिनो ओ मावनांगोन आरो बिदिनो जोङो ओ गासैबो खामानिखौनो ओ बानानै थायोब्ला ओ जिउ खुंनाय राहाया गोरलैयैनो फुंलांनो हानाय नङा आरो नोंथां बिदिनो ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायलायदो।
औ औ ओ आथिखालनि मुगायाबो जोबोर जौगाबाय। ओ जिउ खुंनाय राहाखौबो एसे गोरलैसिन जानाय बायदि नुहरो आरो ना नोंथां। मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव नोगोरफोराव जोबोर गिदिर गिदिर दारिमिनसालि कम्पानि कल कारखाना बायदिसिना दङ आरो बैफोरबायदि कम्पानि फोरावहाय ओ खामानि मावहैनानै ओ जोंना हौवाफोरा बा हिनजावफोराबो थांनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय हौवाफोरा बांसिन थाङो बैफोराव ओ खामानि मावनानै मोननाय रांजों ओ न'खरखौ सालायनायाव एसे मोजां गोरलैसिन जाहैबाय। आरो आइजोफोराबोथ ओ नआव ओरैनो थाया बिसोरबो गोबां खामानि मावो जेरैहाय दाउ अमा फेदेरनाय बायदि रोखोमनि खामानि हाजिरा खामला माइ गायनाय बेफोरावबो बिसोरो ओ
औ
रां आरजिनानै नखरखौ सालायनाय बा गथ' गथायनो नांगौ जानायफोराव बाहायनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंथां नोंगौ।
औ औ बिदिनो ओ दानि आथिखालनि मुगाया सोलोंथाइ मुगा। ओ जे गैथाराब्लाबो ओ गथ' गथायखौ सोलोंथाइ होनो थाखाय बिमा बिफाया जुजिथाबनायखौ जों नुनो मोन नो आरो नोंथां आरो बिदिनो सोलोंथाइखौ होथारो आरो सोलोंथाइयाबोथ एसेबां रांनि गोनांथि गैया
औ नोंथां आथिखालावथ जोंना औ
औ औ
औ बिदिनो जोङो ओ फरायनायनि बेलायावबो जोङो ओ बिदिनो ओ नखरनियाव नखराव जोङो गोबां रां नांगौ जायो। नाथाय आथिखालाव जोङो ओ स्कुल कलेज बा बेफोरबायदि फरायसालिनिफ्राय जोङो ओ एसे एनै हेल्प मोननो हादों आरो नोंथां बिदिनो जेरैहाय जोङो ओ स्कुलफोरावबो जोंहा दाना स्कलारशिप फैबाय बिदिनो ओ गोबां ओ जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय फरायसा फरायसुलिफोरनोबो जोंना दाना ओ रांफोरखौ रां रांफोरनि अनसुंथाइखौ जोङो होनायखौ ओ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंगौ
औ
बिदिनो फरायसाफोरनोबो औ फरायसाफोरनोबो सोररखारा मदद होबोदों। बायदिसिना रोखोमनि बिजाबफोरखौबो बिसोरनो ओरैनो होदों ओ खालि जोंहा जानाय आदारनि थाखाय बा गाननाय जोमनायनि थाखाय बिमा बिफाया बेखिनि रांखौ बा बेखिनि ओ बुस्थुखौ आरजिनांगौ जायो आरो औ औ बिदिनो बुथुमनांगौ जायो आरो।
औ नोंथां नंगौ
थालनि मुगायाबो ओरैबायदि हेफाजाब होबोदों न'खराव ओ बेबायदिनो ओ सरखारफोराबो ओ जिउ खुंनाय राहाखौ गोब्राब नुहरखायो गामि ओनसोलनिखौ‌ बेनिखायनो बिसोरो ओ फ्रियै माइरं होयो दालि संख्रि बेफोरबायदि होनायखौबो ओ गामि ओनसोलफोराव नुनाय औ औ नुनो मोनदों आरो नोंथांमोननि ओनसोल लावबो बेबायदि राननायखौ नुनो मोनदों नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ जोंनि ओ गामियावबो बेफोरबाददि ओ होनायखौ नुनो मोनदों दा बिदिनो जोंहा बे बेफोरबायदिनो ओ दालि सिनि संख्राय बेफोरनि होनायावनो जोंहा गोबां ओ सहाय जादों आरो नोंथां। ओ बिदिनो ओ जोङो सरखारारफोरनिफ्रायबो ओ जिउ खुंनायाव एसे ओ हेल्प मोननो हादों आरो नोंथां। बिदिनो जोङो ओ सरखारनि एसे हेल्प आरो गावबा गाव खामायनानै मोननाय ओ एसे रांफोरजोंनो जोङो बे जिउखौ ओ एसे ओ खस्थ'यैबाबो जोङो खुंलांनो हायो हादों आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां नोंथां जोंना समाबो जाबाय ओ दा दे बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै
औ नोंथां
औ औ गोजोन